खोनादों ना
औ खोनाबाय हेलौ
हेलौ खोनायाखै नोंथां जेबो
खोनाबाय
खोनादों अ खोनाबाय नोंथां नोंथाङा दायो फ्रि दायो मोनसे टपिकनि सायाव सा
खोनादों ना
खोनादों
बे दाउ अमानि सोमोन्दै सावरायनोसै जे नोंसोरनिथिं जेरै मा मा फियो जोंनिथिं मा मा फियो जेरै बिदि रायज्लायजागोन नामा नोंथां
औ औ हागोन नोंथां हागोन
अ थ' थ' होमबाला आङो बुंग्रोनोसै जोंनिथिंहाय बिदिनो दा फिनाय बिदिनो फिनाय हारि बुङोब्लाथ' गोबां रोखोमनि फिनाय जायो जे फिनायानो फिनायानो जोंनिथिं बारा बिदि खालामनाय खालामनाय जायो आरो ओमफ्राय थ' जोंनि थिं बांसिनानो फियो जेरै दाउ अमा हांसो
औ नंगौ
इदिनो गराय बिदिनो
जायो आरोना
औ नंगौ नंगौ
खोनादों ना
औ खोनादों नोंथाङालाय खोनायाखै
हांसो बिदिनो हेलौ खोनादों औ नोंथां
औ औ
फिनाय जायो आरोना। थ' होमबाला आङो दायो नानिस सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायना होनसै जेरै जोंनिथिं नाखौहाय मादै फियो इदि।
औ बुंनो हागोन नोंथां।
अ थ' होमब्ला जों मिथियोदि मोनसे फुख्रि जावग्रोयो। बिनिफ्राय फख्रिखौ मोजाङै साफा खालामनानै गोथौ खालामनानै फ्राय बियावहाय फिसा फिसाफोरखौ एगारो आरो ना। ओमफ्राय दा बे ना फिसा फिसा फोर खांनायनि उनाव बेयावहाय जोङो आदार होयो गुन्दै होयो। जेरै गुन्दै माइर' जेरै ओंखाम ओइ
ओं।
अ इदिनो खालाम खामनानै ओमफ्रायो दैखौ बिदिनो फिनानै गोदोर जाब्ला जेब्ला बियो गोदोर जागोन अब्ला बिखौ पकेटनिफ्राय बोखांनानै सानै फानसिगोन जेरैखि बि बिदिनो फाननानै जों जिउ जानाय राहाखौ खालामो आरोना। ओमफाय बिदि दिनो खालाम रोखोमनि फिनाय हारि बुङोबा थ' दिनो बयलार हारिबो फियो। अ नों-नोंथां मोनिथिंलाय माबायदि फियो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
जोंनिथिं?
औ
जोंनिथिंबो फियो।
औ औ नोंथाङा खोनादों।
जोंनिथिंबो फियो माने आलोख आरो नाखौ फियो आं बेखौनो बुंसै। जोंनिथिं फैनायनि जाहोनानो जादों बिजनेस माने बिजनेस माने फाननायनि थाखाय आरोना। नाव फाननायनि थाखाय जेनिथिं बाय जानायनि थाखाय बारा फिनाय जाया। ओ खोना ना?
औ औ। औ
ओ माने जोंनि ओनस सोलथिं थाखायल'सो फियो आरो। दा बेयावनो जोङो ओ खोना हेलौ हेलौ। हेलौ
खोनादं? हेलौ खोनायाखै जेबो?
अ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
खोनाबाय दा?
औ खोनाबाय नोंथां।
माने जानो थाखाय फिनाया खथासे फिसा न'खरफोरावनो न' खाथिफोरावनो जावनानै फुख्रिफोर जावना बेयाव जोङो जापानि कमलकाट सिलभार बेफोरबायदि नाफोरखौ होनानै दिनो आरो ओमफ्राय उनाव जासिगोन बेनिफ्राय बोखां बोखां ओमफ्राय गेदेर फुख्रिफोर जावनायनि जाहोनानो जाबाय फाननायनि बेफोराव जोङो बेफोरबायदिनो जापानि कमलकाट सिलभार ओमफ्राय सान्दा हारि बेफोरबायदि नाफोरखौ फियो आरो ओमफ्राय जों बेखौ फानो खोनादों ना नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
खोनायाखै
खोनादों
ओ खोनादों औ
औ थ' नोंथां ओ आं होननायमोन जे ना फियो होननानै ओमफ्राय बेनि उनाव माबाफोर मावबावो नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव
हेलौ हेलौ हेलौ। हेलौ। खोनायाखैलै नोंथां।
खोनायाखै।
खोनाद'। हेलौ खोनाबाय। हेलौ हेलौ
हेलौ‌ खोनादों नामा नों?
औ खोनाबाय
औ खोनाबाय दा?
औ खोनाबाय नोंथां।
ओ ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव नानि अनगा माबाफोर मावबावो नामा जिउ खुंनाय हाबायाव जेनेबा? फालांगिफोर मावोना मावा? जेनेबा बेफारफोर मैगं थाइगंनि बेफारफोर बेफोरबायदि।
जोंनिथि। जेरै मा भालमिक। खालामो जे गायो आरोना। बेदिनो मैगं थाइगं खेथि खालामो आरोना।
ओ ओ ओ खोनादों हेलौ हेलौ हेलौ।
औ नोंनाव सा फैयाखै आंनाव औ खाबाय नों।
औ औ खोनाबाय।
हेलौ। बुंदोंमोन जे जोंनिथिं गोबाङानो बिदि फालांगि खालामनानै जायो ओमफ्रायथ'। बिदिनो फालांगि खालामो जेरै। उम फानलु हारि गायनानै खेथि खालामो फालांगि खालामो। बेफोरखौ न'आवनो गायनानै ओमफ्राय दा थिंबो। मैगं थाइगं गायनाय जायो जेरै। जेरै लेस्रा सबाय इदिनो।
नोंगौ नंगौ।
खोनायाखै नोंथां।
हेलौ खोनाबाय।
औ खोनाबाय नोंथां।
खोनाबायदा?
औ खोनादों नोंथां थ।
औ।
आं बुंदोंमोन जे फिनाय हारिनिसो माबायाव। बे हारियाव आं बुंनो सान्दों नोंथांनिसिम फोरमायनो सान्दों। जे बयलारखौ जों माबायदि खालामो आरोना बिखौ खारो नोंथा।
औ औ औ खोनादों खोनादों।
थ बयलार फा बयलारखौ जोङो फार्म बानायो फार्म बानायनानै ओमफ्रायो।
बिखौबो थ' बिखौ जोङो। माने मोनसे न'खथा बानायनानै बेयावहाय जोङो। माने बाल्ब फिसा फिसा फिसा लगायग्रोयो आरो ना माने जाय गाया गुदुं जानायनि ओमफ्रायो आरो फिसा फिसौखौ लाबोनानै जोङो ओमफ्रायो बेयाव बेयाव माने मोनसे जायगा बायदि खथा बनायनानै बेयाव ओमफ्राय गोजौआव बाल्बखौ होयो आर ना माने गुदुं जा ओमफ्रायो दा बिसोर बिसोर दाउनो बयलारनो ओमफ्राय जोङो माने गिदोर जानायनि थाखाय बिजि होयो ओमफ्राय
बि
बे आरो बे जाग्रा आदारफोर मुवाफोर होयो आरो नाहोबाय ओमफ्राय आरो बिनि उनाव बिखौ जोङो फेदेरना गोलाव गेदेर खालामो बिदिनो बिजि होनानै ओमफ्रायो बिखौ दा गोदोर गोदोर जानायनि उनाव बिखौबो जोङो फालांगि खालामो फालांगि खालामनानै जायो बेफार खालामनानै खोनादोना नोंथां
औ ओमफ्राय खोनादों नोंथां ओमफ्राय दा फालांगि खालामालना बिदि मोनो ओमफ्रायो बिदिनो औ खोनादों नोंथां ओमफ्राय बिदिनो गोदाय बिदिनो खायसेया
मानि होमबा नोंथांमोननि ओनसोलाव बबो बेफार फालांगि खालामा आरोना जिउ खुंनाय राहा होनना बुङोबाथ ओमफ्राय आबादफोर मावोना मावा
मावो नोंथां मावो आबादबो
औ होमबा आं बुंनो सानदों जे जोंनि ओनसोलावबो माने गामि आरारि ओनसोल नाल दा बेखाय जोंनि ओनसोलाव गुदि जिउ खुंनायनि राहायानो आबादानो जाना फैयो ओमफ्राय बेफार फालांगि होनना बुङोब्ला बेयाव जोङो नखर खुंनो थाखाय बेखौ जोङो खालामनांगौ जायो आरो ना गामियारि ओन ल नालाय बेयाव जोङो थालिरनि थालिरनि बेफार बेफार फालांगि मैगं थाइगंनि बेफार फालांगि जुनारनि बेफार फालांगि ओमफ्राय नाफोरनि बेफार फालांगि बेफोरबायदि ओ‌ बेफार फालांगि खालामनानै ओ जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा जिउ खुंबोनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय मावनाय ओमफ्राय लोगोसे खुंनायखौ नुनो मोनो आरोना खोनादों ना नोंथां
औ
अब्ला जोङो दिनैनि सुंद' सावरायथिनि गेजेरजों बेखौनो मिथिबाय जे नोंथांमोननि ओनसोलावबो
बेफार फालांगि खालामनाय एखेयानो गोजाजोब औ
दिनै जों बेसेयावनो दोनथनोसै नामा
औ दोनथनोसै
औ दे गोजोन्थों